हेलौ नोंथां
खोनादों ना नोंथां औ खोनादों नोंथां अ खुलुमनाय थाबाय नोंथां खुलुमनाय थाबाय नोंथां
औ खुलुम खुलुमबाय नोंथां
ओ नोंथांनिसिम आङो ओ मोनसेसो बाथ्रा सोंजागौमोन नामा नोंथां
औ सोंजागोन नोंथां
ओ जोंना दाथ' ओ दैज्लां बोथोर फैदों नङा होमब्ला नोंथां ओ दा बिदिब्ला नों ओ नोंसिनिथिं ओ दैज्लां बोथोराव मा आबाद मावो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा एसे
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावहाय दैज्लां आबादाव दाथ' गासैबो माइ आबादखौनो मावो नङा होमबा नोंथां ओ जोङो ओ फार्स्टआवनो जोङो माइ आबाद मावो बेनि उनावहाय जोङो गोबां मैगं थाइगंनि आबाद मावो मावो आरो गिबियावनो जोंना माइ आबाद मावनो थाखाय जोंहा गिबि न'आवनो थानाय माइनिफ्राय जखा लानानै जोङो ओ नांगौ बायदि जखा लानानै जोङो न'नि फुख्रि बा दैमायावहाय सोमनानै दोननाय जायो आरो सानथामबा सानब्रै बेफोरनि सानथाम सानब्रै साननै बेफोरनि थाखाय औ बिनि ओमफ्राय जोङो बेखौ फोनो थाखाय जोंहाथ' फोथार नांगोन नालाय दुब्लि बेनिफ्राय जोङो फोथारखौहाय मोजाङै खारायनानै लाग्रोयो खारायखांनानै फोथारा फोथारनि हाया मोजाङै गुरै रुइजोबब्लाथाय जों बेवहाय सामार होनाय जायो आरो ओ माइज्लि खौहाय जोङो सोमनानै लाना थांनानै ओ न'आवहाय न'नि उसुन्दायावहाय जोङो फेनस्रानानै थालिर बिलाइजों खोबनानै दोननाय जायो आरो नोंथां बे थालिर बिलाइजों खोबनानै दोननायनि जाहोनानो जाहैबाय मा ओ बे थालिर बिलाइआ गुदुं माने खोबना दोननायाव गुदुं जानानै माइया जिहे थु गाजा बेरो बेनि थाखाय जोङो थालिर बिलाइजों खोबनानै दोननाय जायो आरो औ बिनिफ्राय जोङो थालिर बिलाइजों सोमनानै दोननानै खोबनानै दोननानै जेबोला गाजा ओंखारो जोङो बे खारायनानै लानाय हायावहाय फोनो लानानै थांनाय जायो आरो जोंहा गाजा बेरनो थाखायथ' जोङो सानथाम सानब्रै बेफोरदि दोनो आरो बेनिफ्राय जोङो बेखौ ओ फोथाराव लानानै थांनानैहाय ओ जेबोला हाया मोजाङै रुइयो रुइनानै ओ खार सामार होयो अबोला जोंना फोजानाय जायो नालाय ओ जोङो बिनि उनाव फोनाय जायो आरो फोनानै जोङो से खावसे दान सो जोङो दोननानै फुजानाय जायो आरो बे खो थियाहाय फुजानाय जानानै जोङो जोंनि जाय फोथारावहाय जों माइखौ गायगोन बे फोथारखौ मोजाङै हालेवग्रोयो बा खारायग्रोयो आरो गि सिगांथ' जोंहा मो मोसौजों खारायनाय नुयो दानाथ' बांसिनानो ट्रेक्टरजोंसो खारायो नङा होमब्ला नोंथां
औ औ नोंथां औ
औ बेनिफ्राय जोङो बेखौ मोजाङै खारायना लानानैहाय जेबोब्ला हाया रुयो रुयब्लाथाय जोङो बेयावहाय सामार होनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो बे खोथियाखौ ओ फुयो फुनानै गायनाय जायो आरो औ बिनि उनाव जोङो बे खौहाय गायखांनानै जोंहा ओ ब्रै बा द बेफोरबायदि दान थानानैहाय जोंहा माइ बिबार बारो बिबार बारनानै फिथाइ थायो फिथाइ थायनानै मोनो मोनबोला मोननानैहाय जोङो जेबोब्ला हाजानाय जायो अला हानानैहाय नआव लानानै फैनाय जायो नआव लाना फैनानै जोङो बे माइखौ नानाय जायो आरो माइखौ नानो थाखाय जोंहा खोनायाखै नोंथां
खोनादों नोंथां
औ माइखौ नानो नानो थाखायथ जोंहा गोदोयो मोसौजों नायोमोन नङा होमबा नों थां औ नाथाय दाथ थ ट्रेक्टरजोंनो नायो गासिबो गायनो थाखायबो ट्रेक्टर ओंखारबाय हानो थाखायबो ट्रेक्टर ओंखारबाय सौ सौनायाबोथ ट्रेक्टर ओंखारबाय दा नै माइ सौनायाबोथ ट्रेक्टरजोंनो सौवो औ बेनिफ्राय जोङो ट्रेक्टरजों सौ सौ सुखांनानैहाय बे माइखौहाय मोजाङै ओ संग्रायजों जावनानैहाय जोङो भाख्रियावहाय सोनाय जायो आरो नों थां बेनिफ्राय जोङो बे माइखौ भा भाख्रियाव सोना सोनानै दोनो दोननानै बिनि उनावहाय जोङो दैज्लां बोथोरावनो आरो मावजानाय मा मा होनो मैगं थाइगं जेरै पथल जिंखा लेस्रा भिन्दि थाइबें बेफोर बायदिनो गोबां मैगं थाइगं दों दोङो जों बेफोरखौबो मावनो हायो आरो आरो बेफोरखौ मावनो थाखाय जों हा गिबियावनो हाखौ मोजाङै हालेवग्रोनानै लानांगोन बा खारायग्रोनानै लानांगोन बेनि उनावहाय बे हाया मोजाङै हाथरसाफ्राफोरा मोजां रुयब्लाथाय जोङो बेखौहाय रुयब्ला माने मोजाङै गेब्लेेजोबबा जों बेखौहाय मा होनो सामार होनाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो सामार होखांनानै जेबोला हाया मोजां जायो बेयाव थानाय हाग्रा बं बंग्राफोरखौ जों बासिनानै गारनाय जायो बा खावसे थालला दोननाय जायो बेनि उनाव जोङो पथलखौथ जोङो ओ थारानिफ्रायबो गायनो हायो बिनि उनाव बिदानबो लाबनानै गायनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नोंथां
ओमफ्राय जोङो थाइबेंफोरखौथ बाजारनिफ्राय बेगर लाबनानै जावैनो हा हायो नआवनो बेफोरखौ नफोरावो जावनानै दोननानै जोङो बेफोरखौ गायनो थाखाय बेगरजोंबो गायजायो नालाय बिदिनो दखर दखर हा जमा जमा खालामनानै गल गल हाखौ जमा खालामनानै जोङो बे जिंखा फोरखौहाय फथलफोरखौहाय गायनाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो बेफोर गायनानै मोजाङै खिलिबोब्ला बा बिलाइ खिलिनो हमबाथाय जोङो ओ बेखौ मोजाङै साखोन सिखोन बेनि थाखाय नांगौ बायदि ओ नांथाबनांगोन आरो माने ओ
अ अ अ
हाग्रा माय माबि मुलि सुलि बिदिनो होना होनाय हाग्रा फुनाय बेफोरदि बेयावनो मैगंआवनो नांथाबना थानांगोन नोंहाबाथ' जोंहा आबादखौ ओरैनो गायना दोनबानो फिथाइ मोजाङै जाहैया नालाय बेनिफ्राय जोङो ओ मोजाङै से जोथोन लाखिनानैहाय बिनि उनाव जेब्ला बेहा बिजौ ओंखारो बिजौ बिजौ ओंखारोब्ला जोङो ओ औवा औवाजोंहाय जोङो सां गायनानै बे सांङावहाय जोङो मानला होनाय जायो आरो बिनिफ्राय जोङो ओ मानला होनानै जेबोला फिथाइ थायो अब्लाथ' जोङो खानानै फाननो हासिगोन नालाय बेखौ जोङो ओ हाथाय गला राव फानहैनो हाबाय फाननानै जोङो बेयाव ओ रां मोननाय जि रांखौहाय जोङो न'खरनि गोबां ओ नांगौ मैंगं थाइ गं बा फरायनायनि खरसा बेफोरावहाय जों बाहायनो हायो आरो नोंथां बे राङाहाय जोंनियाव गोबां मदद होयो आरो नोङा होमबा नोंथां औ ओ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावबो ओ दैज्लां बोथोरावहाय माइनि अनगायै मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा आंनो फंनैसो
अ हागोन नोंथां ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि बिदिनो दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होनबा नोंथां ओ माइखौथ' दानि जुग जुगाव ओ माने ओ माइखौथ' जोङो दैज्लां बोथोराव बयबो ओ गायनायानो जायो नङा होमबा नोंथां माइनि अनगायैबो ओ ओ बिदिनो जेरैहाय फटल जायो जिंखा बिदिनो ओ बानलुनिबो जाबावो नोङा होमबा नोंथां बानलु
औ नंगौ
आरो ओ लेस्रा बिदि आबाद जायो ओमबा ओ बि बिदिनो ओ जोंनि जाय जा ओनसोलफ्रावथ बांसिनानो दानि जुगावहाय दैज्लां बोथोराव जिंखा गायो होमबा नङा नङा नङा होमबा नोंथां ओ जिंखाखौ बुंनो थाङोब्ला माबायदि गायो बुंनो थाङोब्ला जोंनावहाय फार्स्टावहाय जिंखा गायनो थाखाय बेखौ जोङो हाखौ एवनानै लानाय जायो एवनायनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ एसे ओ ओ बेखौ जोङो ओ बेरा एबा माबाफोर बिदिनो नेटफोर सोंनानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो बेहाय ओ बै ओ
बोरमा मो सौ हाबनो हायैनि आरो ना नोंथां
थां औ दानि जुगावथ बोरमा मोसौखौ हगारना होननाय जायो नङा होमबा नोंथां बेनि थाखायनो बे नेट एबा बेरा खौ होनाय जायो ओ बिदिनो जिंखा गायनाया जाहैबाय जोंना मा ओ हाथायाव अरखांनायनि उनावहाय बेयाव ओ जोङो ओ हाखौ एसे ओ थिखोनानै लानाय जायो बेहाय ओ दै थांनो हानाय एबा ओ बिदिनो दै जमा जायि दैया आलादा जायगायाव बोहैलांनायनि थाखाय जोङो नाला बानायनानै लानाय जायो ओ नाला बानायखांनायनि उनावहाय जोङो जिंखा बेगरखौहाय ओ थुनानै ओ दखान गलानिफ्राय लाबोनानै बेयाव जोङो बिदिनो थुनानै होनाय जायो जिंखा गायनो जायगा बानायनायाव बेहाय जोङो थुनानै होनाय जायो बेनि उनाव मा बेयो ओ रजबाथाय जिंखाया बिफाङा ओ रजबोबाथाय जोङो बेखौ ओ औवानि खुन्था एबा सां गायनानै होनाय जायो बे गायखांनायनि उनावहाय जोङो बेयाव हासार होनाय जायो ओ गोबोर हासार बिदिनो बायदि हासार दङ
औ आथिखालावथ जोङो बेफोरबायदि गोबोर हासारफोरखौ होबांनाय नुला नोङा होमबा नोंथां जोंहाथ दा रासायनारि हासारफोरखौसो होनाय नुसै नोंथां नोंथांमोननि ओन ओनसोलावहाय ओ बेफोरबायदि मा मा मुंनि हासारखौ होनाय जायो मैगंयावहाय नोंथाङा आंनो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन ना
अ अ नोंथां जोंनियाहाय
हेलौ नोंथां खोनादोंना हेलौ नोंथां बिब्दिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय जोंनि बे सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां खोनादोंना नोंथां